औ खोनादों नोंथांङा दा फ्रियाव दंना?
औ
आतसा आसा आसा ओ नोंथांजों आं फंसे खोथा दान्दिसे मोनसे खोथासो सावरायनो हरदोंमोन दा नोंथांङा टाइम मोननो हागोनना आंनो दसे। आं नोंथांनिनाव जोंनि गामि ओनसोलारि टाउन ओनसोलनि स बागै एसे सावरायनो हरदोंमोन बिदिब्ला नोंथांङा आंनो गामि ओनसोल टाउन ओनसोलनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा टाइम दंब्ला?
हागोन हागोन।
दे बिदिब्ला फोरमायनायसै आंनो।
अ
माने गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि जोंनि ससाइटि एबा रायजो माने समाजनि सायाव माबायदि दिडिफारेन्स बेफोरनि बागै आरोखि।
ओम थावन एबा ओम टाउन एबा गामियारि नोगोर गामियारियाव जेरै जोंङो थानानै माने ओ गोबां माने सोलोंथाइ मोनो जोंङो जेरै जेरै गामियाव थानानै जोंङो जेरै ओ आबाद मावनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो ओ आबाद मावनाय गामिनि थानाय बायदिसिना माने कालसार जों बे फोरखौ माने जों बेफोरजोंबो जों सोलोंथाइ लानो हायो गामियाव ओम टाउन बुंङोब्लाथ टाउनाव जों माने ओम बिदिनो
ओ खोनायाखै?
औ खोनादों खोनादों दे नों बुंबाय थालाय औ खोनादों। औ खोनादों खोनादों।
ओम जों गामियारि बुंनो थाङोबा जों माने गामियाव थानानै जोङो आ ओ फरायनो एबा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो माने गोब्राब जायो जेरै ओ स्कुल एबा कलेज बेफोरबायदियाव आं सुबिदा मोना ओ टाउनारि बुङोब्ला जोङो टाउनफोराव जेरै ओ कलेज एबा गोबां बिदिनो माने जों सोलोंथाइ लानो हायो जेरै कलेज स्कुल ओ बिदिनो लामा एबा मेन रड लामा खौ बुंनानै थानाय बिसिनि थानाय जानाय। गासिखौबो लानानै जों माने गामिनि बायदि जाया मोनसे जोङो टाउनाव बेलेग बेलेग नोगोरारियाथ' बेलेग जायो नालाय। बिदिनो ओ जेरै जोङो ओ टाउनाव जेरै जोङो जब मावनो हायो बिदिनो गोबां जब जेरै ओ बेंकफोराव एबा आ दखानजों बिदिनो रांबो खामायनो हायो जोङो जेरै दखान होनानै बायदिसिना आ बिदि होननानै। नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंनो हागोन ना।
आदसा आदसा हागोन हागोन निसय नोंथाङाबो बुंखाबाय टाउन ओनसोलाव गोबां रांयारि आजि आं बेखौ दाजाबदों जे गामि ओन सोलनि गामि ओनसोल होनबा जों गामिखौ लाग्रोसै सिगां नोंथां। गामि ओनसोल होनबा जों गामि ओनसोलाव दासिमबो जोंनाव इउनिटि एबा खौसेथि होननाया दं आरखि ना नोंथां। माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावजों गाव मदद होलायनाय मोन फ्रामबो बिथिङाव ओ आरो जुदि माबा मोनसे खैदान खैफोद जायोबा बै न'खरनि ओ मानसिखौ बै गामि खाथि खालानि एरियानि गासैबो सुबुंफोरानो माने दसेब्लाबो नायफैलायनाय बा उम फंसे राव बुंफैलायनाय बे इउनिटिया दासिमबो गामि ओनसोलाव दं आरोखि। ओमफ्राय ओजों जों बेखौबो नुनो मोनो गामि ओनसोलाव गावजों गाव अनलायनानै ओ मोनसे ओ बिदिनो समाजारि फोरबो एबा फुजा फाथाल जायोब्ला बे न'खरनि बेै न'खराव हेफाजाब होलायनाय बेफोर गासिबो बिथिङा जोंनि गामि ओनसोलाव दं आरोखि नाथाय टाउन ओनसोलाव जों बेखौ नुनो मोनो। बेफोर इउनिटि बा खौसेथिया गैया आरोखि। टाउन ओनसोलाव मोनसे बिथिङाव लाब ओ टाउन ओनसोलाव जाय सुबुंफोरा गावनि मा होनो
ओ लाइफ एबा जिउआव माबा मोनसे ओ गोनांथार। खामानि थायोब्ला बेयावहाय गासिबो टाउन ओनसोलाव सुबि दा नालाय थांलाय फैलाय हान्था मेला गारि मथर बेफोरनि थाखाय थाहैनाय जायो आरो गासिबो अफिस ओ माखासे गावनि जिउखौ खुंलांनांगौआव। सुबुं माहारिया गावखौ लाखिनांगौ माखासे गावखौ लाखिनो थाखाय माखासे सरकारि जब बा गावखौ सुंथानो थाखाय साख्रि मावनाय जायो बेफोर साख्रि साख्रिनि गासिबो अफिस आरिफोरा नोंगौ नोगोर ओनसोलाव नुयो। बेनिफ्राय नोगोर ओनसोलाव गासिबो बेफोरबायदि अफिस आरिफोरा जायो बेफोराव थांलाय फैलाय बेनि थाखायनो ओ दानि सुबुंफोरा बेखौबो नुनो मोनबाय गामि ओनसोलनि जाय जाय सुबुंफोरा गावखौ सुंथानायनि राहा लामा नागिरनानै साख्रि बाख्रि नागिरो बैफोरबायदि। सुबुङा गामिनिफ्राय नोगोर सोहोराव थाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओमफ्राय ओ आरो मोनसे खोथा रायखांबावनांगोन गामि ओनसो सोलाव जोङो जोंनि फोरबोखौ लाखिनो हायो जेरै बैसागो खुंनाय। आरो गावजों गाव ज' ज' बैसागो। ओम बैसागु खुंनाय। जों लोगोसे जोंनि कालसारखौबो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा लाखियो मानो होनबा गाननाय- जोमनाय, गासिबो ट्रेडिसनेल जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनाया जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन माने सयै एबादि नुसारनाय जायो आरोखि बेनिखायनो गामि ओनसोलाव इउनिटि दासिमबो माने फोरा मोजां एबा इनभाररमेन्टा मोजां। जायो आरोखि ओमफ्राय टाउन ओनसोलावबा नोंबा नों आंबा आं जों बेखौ नुनो मोनो आरोखि
उम।
आ माबाफोर फोरमायबावनो हागोन आंनो बिनि बागै ओं
बुङोब्लाथ' जोङो गोबां माने सुबुंफ्रानो मिथिखायो माने टाउनाव बोरै बोरै माने बिनि सोलिनाय थानाय जेरै- बुंनो थाङोब्ला जों गामिजों माने गामि एबा टाउन बेलेग बेलेग आलादा जायो माने जेरै जों टाउनाव नुनो मोनो गोबां इदिनो लामा लामानि सुबिदा एबा गारि मथर थांलाय फैलाय बिदिनो गोबां न' न' बां जों गोबां माने बिदिनो नुनो मोनो आरो जोङो जेरै आ देे आ जेरै आ गामिनि बायदि जाया जेरै दंफां लाइफां बेफोरबायदि जों इसिबां नुनो मोना आरो। टाउन सोहोराव बुंनो थाङोब्ला जों गामियाव थानानैबाबो जोङो गोबां माने रां खामायनो हायो। अ जेरै आबाद मावनानै न'आवनो जोङो ओम दंफां लाइफां एबा जेरै एगजामपोल फर एगजामपोल जों गय एबा गय फिथाइ गय गायनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो जेरै गय एबा साफ फाद माइ आबाद मैगं थाइगं जों गोबां बेफोरखौ लानानै जोङो गामियाव थानानोबाबो जोङो रां खामायनो हायो जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो।
हायो हायो नोंथां हायो।
ओ औ टाउन एबा टाउनफोरावथ' ओम इदि जायो जों गामियाव थानानैबाबो जोङो टाउनाव थानानै थानांगौ जायो। जेरै- जों रां खामायनो थाखाय। साख्रि एबा जों जब लानांगौ जायो। जेरै- आ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय। बिदिनो गोबां माबा दं आरो। जोंना टाउनाव थानायनिबो ए ओम। गोबां सुबिदा जों जेरै जों कलेज हाबनो हायो। स्कुल बेफोराव थानानैबाबो जोङो आ कलेजफोरावबो जों टिचार मावनो हायो। गामिनिफ्रायबो जों फैनानै जों मावफैनो हायो। बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो जोङो बेफोराव थांनानैबाबो।
उम।
नोंथाङा बेनि बागैबो एसें बुंहरनो हागोनना?
आदसा आदसा आङो मोनसे बुंलांनो हागोन। नोंथाङा बिदिबा खोनासं। गामि ओनसोल गामि ओनसोलाव आरो मोनसे सुबिदा दंबावो। जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो अरगेनिक गावनो गावनि जानाय आदारखौबो बुथुम बुथुनानै लानो हायो। मानो होनब्ला गामि ओनसोलाव दासिमबो जोङो जोंनि सुबुं माहारियाथ गावनि जानाय आदारखौ गावनो बुथुमना लायाबा मोननो थाङा। गामि ओनसोलाव बिसेसखि गामि ओनसोल ओनसोलाव जोङो आबादजोंनो सोनारनाय हिसाबै आबाद मावनाय जोंनि जोंनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय आबादखौ मासबि मावथारनांगोन। गामि सुबुं ओनसोलनि सुबुंफोरा मानो होनबा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै सिमबो सोलोंथाइ लानायाव किसुमान अबेबा अबेबा ओ फिथोरा एरियाफोराव माने दासिमबो बै समनि माखासे आबाद मावग्रा सुबुंफोरानो दं हिसाबै, दा दासो एसे एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। अब्लाबो जों गावनि जानांगौ आदारनि थाखाय मासबि नोङो आबादखौ मावथारनांगोन। बेनिखायनो जों जोंनि जानांगौ आदारखौ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो आबाद फोथाराव अरगेनिक एबा गावनो फुरा माबानानै मावनानै खस्थ खालामनानै मोननाय माबाफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरोखि। ओमफ्राय टाउन ओनसोलफोराव ओ नाथाय बिदि जाया। जों जा मावो बेखौसो बिसोरो माखासे बुस्थुफोरखौ खौ जोंनिफ्राय साप्लाइ थांनाय बुस्थुफोरखौ बिसोरो मेडिसिनजों बानायनाय अबेनिफ्रायबा साप्लाइ फैनाय। बेफोरबायदि जामुंफोरखौ बिसोर बांसिन मोनजानाय जायो आरोखि नाथाय गामि ओनसोलनिफोरा गासिबो अरगेनिक जायो आरोखि। गावनो गावनि जामुंखौ दिहुननाय माखासे मैगं थाइगङानो होन बा फिथाइ सामथाइयानो होन। गासिबो गामि ओनसोलनिया माने फ्रेस बा मेडिसिन गैयि जायो आरोखि ना। नाथाय टाउन ओनसोलाव गासिबो मेडिसिनजों दानि जुगाव मेडिसिन नङाबा माखासे बुस्थुफोरा जानो थांला। बेनि थाखायनो बुहुद मेडिसिन बाहायनानै गावनि बे जामुं आदारखौ नुनायाव समायना नुगोन खिन्थु जानायाव बिनि देहायावबो खहा लाबोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखायनो गोबां गोबां बेमार आजार जानानै जोङो गावनि जिउखौ ओ सोरखिलांनांगौ जायो बेफोर थासारिया टाउन ओनसोलाव बांसिन जानायखौनो आं नुनो मोनो आरोखि
उम नंगौ नोंथां नंगौ बुंनो थाङोबाथ'ओं गामि गामि एरिया एबा टाउन एरिया गामि एरियाआव जोङो ओ नुनो मोनो गामि एरियाआव जों नुनो मोनो माने ओ गाव आंनि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जा कालसार एबा ओ ट्रेडिसनेल माने बेफोरखौ जोङो ओ फालिनाय नुबोनो मोनो जेरै ओ बैसागु एबा बैसागुखौनो लानानै दं बैसागु बैसागुखौ जोङो ओ मो मोनफ्रोमबो बोसोराव फैबाय थानाय बोसोरावनो जोङो एप्रिल मार्च बेफोर बोसोराव जों फालिनाय मोनो दानाव नुनो मोनो जोङो उम बिदिनो ओं जेरै उम गामि एरियाव जों गोबां माने दंफां लाइफां एबा आओम माइ आबाद मावनाय गोबां जों बिदिनो नुनो मोनो आरो माने नेचारोल माने जायगा जों बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायो उम टाउनि उम नोंथांजों रालायनानै मोजां मोनबाय दे
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां